औ।
औ नोंथां।
औ नोंथां। नोंथाङा खोनादों आंनिखौ? औ।
मा खालामदों नोंथां?
आं दा नै नोंथां आं एसे बार जागासिनो दङ। बेलासिनि एसे बोथोराबो। बोथोर बोथोराबो दोमैलु एसे बार बारनाय खोलो खोलो।
उम‌ गैयालै नोंथां नै जोंनि बिराद गरम। मा होननो अयथासार गरम।
औ नोंथांनि जायगाया बहा दा
नै आनथदा गुवाहाटियाव दं
अ अ अ गुहाटि टिनि बारहावाया एसे गुदुं खोमा ना नोंथां
गुदुं बिराद गुदुं नोंथां मा होननो आलदायाव ओ गुसु जाबाबो एसे एसे गुवाहाटियाव माने एसे गुदुंङानो थाबाय थायो बोथोरा
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथांनाव
नोंथां
औ औ औ मा मा बुंनो नागिर दोंमोन नोंथां
नोंथाङा गाबोननि बागैथो मिनथिखायो
मा होनदों नोंथां आं मोजां बुजियाखै मा होनदों
थो नों नोंथाङा मिथिखायो अब्ला औ बिनि सायावनो एसे रायलायसै खोमा
ओ जायो नोंथां
गाबोननि सानाव बा जुन आबहावा मुलुगनां सान
औ
औ जायनि थाखाय दाबायदियाव गुवाहाटि नोगोरमाफोराबो गुदुं जानो हमदों
नगौ नोंथां
ओ ओ बेफोरखौ माबोरै आरो जोङो गावनि आबहावाखौ दिदोमै लाखिनो हाफिनगोन बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुङो नामा?
औ नोंथां मा बुंनो आथिखालाव मानोना जों ओ आबहावाखौ माने ओरैबायदि सिलिंखार खालामनायाव माने हाबसोमबाय खिन्थु बेखौ जों फोथांनानै लाखिनाय बा ओ बे आबहावाखौ मोजां लाखिनायाव रावबो माने ने गोसो होला बा रावबो थर लाला जायनि जाहोनाव दिनै आबहावाया ओरैबायदि गरम आरो गुबुंले जानो हमबाय जों बेखौ मोजाङै ला खिनोबा जों ओ बिफां दाननायफोरखौ एसे खमायनांगोन आरो जोङो ओ दाननायनि सोलाय बिफां गायनो नांगोन थिग बेबायदिनो जोङो आबहावाखौ बिफां गायनायजों आरो जों माखासे गुबुंले जानाय खामानिफोरखौ मावालासिनो जोङो होबथायोब्ला बेजों लोगोसे जों आबहावाखौ मोजाङै ओ लाबोफिननो हागोन आरो नङाबा जों ओरैबायदि ओ सानजों सान ओरैबायदि गाज्रि जालांगासिनो माने बेखौ उनावसो बिनि फिथाइखौ जों मोनसिगोन आरो नोंथाङा मा होनो हेल' हेल' नोंथां हेल' नोंथाङा नोंथांनि आवाजाव फैयाखै दे आं थिं हेलौ नोंथाङा आं जेबो खोनायाखिसै हेल' हेल' हेल'